हेल'
औ नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिन दं
नै नोंथां दासो मोनानि जानायखौ जानानै सिथ्लायाव जिरायगासिनो दं आङ दा बार जागासिनो
नोंथां मानसिमोन नोंथां नोंसनो
नोंथां जोंना ओंख्रियानो माबा नाजों मैथासोमोन नोंथां
नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि जाखो नोंथां
जोंना ओंख्रिया आलुजों नासोमोन नोंथां
अ नोंथां
नोंथाङा खब्राबोरै
नोंथां आंना खबरा दाथ‌दासान्दिथ गेजेरावनो नोंथां मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा
ए नखरफोराव हिथा हिन्था
औ नोंथां नखरफोराव थिगानो
दे दा नोंथांनाव माबा मोनसे खोथा लानसो फैदों मोनाबिलिनि
औ नोंथां मा खोथा सोंनो हागोन नोंथां
माबा मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन आं
औ नोंथां सोंनो हागोन
बे टपिकनो जाबाय अक्सननि बागै एसे नोंनो नागिरदोंमोन आं नोंथांनिसिम
नोंथांनि आवाजखौ बांद्राय खोनाबायाखै नोंथां बिराद बेब्रे बब्रै खोनादों
नोंथांनाव एसे अखानि बागै सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंथां
अ नोंथां
नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना एसे
औ हागोन नोंथां हागोन
उ
अखा बुब्ला जोंनि बे बुहुम एबा हायाव बा आसामाव जोंनो बांसिन दैज्लां बोथोराव अखाखौ बांसिन जों जोंनि मैगनजों नुनो मोनो आरो जोङो अखाखौ जोङो मिथिनो मोनो आसामाव दैज्लां बोथोराव बांसिन सिन अखा हायो होननानै
उ
आरो बेबायदिनो अखाया सोमजियो जे जोब जोब जेब्ला जोमैया दैनिफ्रायखा दैखौ खफ महरै बोखांनानै बारजों लोगोसे गोजौ फारसे बोखांनानै बियो अखा महरै बेयो गाहायाव गोग्लैयोबा बेखौनो जों अखा बुंनाय जायो नोंथां
उ उ
सरासनस्रायै जों नाहरोब्ला डाइरेक्टै नाहरोब्ला जोङो अखाखौ जेब्ला बारजों लोगोसे जोमै दैया खफ जानानै बारजों लोगोसे गोजौआव बिरलांनानै बिनि उनाव जोमै दाखा सोमजिनायनि उनाव हायाव गोग्लैनायखौनो जोङो अखा होननानै मिथिनो हायो नोंथां
उ उ उ
सरासनस्रायै अखाया जोंनि सा सानजा भारतनि सा सानजा ओनसोलनि शिलं मेघालय एबा मौसिनद्रामाव जों बांसिन अखा गोग्लैनायखौ नुनो मोनो नोंथां बुहुमनि मादावनो बांसिन अखा गोेलैनायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो मिथिनो मोनो नोंथां
नोंथाङा एसे फोरमायहर आरो
औ नोंथां हागोन अखाया सरासनस्रायै जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव बांसिनै जोङो दैज्लां बोथोराव जों गोलैनायखौ नुनो मोनो नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
ओ ओ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ अखाया जेब्ला बांद्राय हायो अब्ला जोंनि बेफोर गासिबो ओनसोलावनो गोबां दैबानाफोर लानो लोमनो हमो नोंथां
उ औ
अखाजोंबो गोबां औ नोंथां अखाजोंबो गोबां बेफोर बायदिनो आबाद थिलि नस्थ'बो जायो आरो बेराफारसेजों मोजांबो जायो। दा
उ नंगौ
आथिखालाव बे गोबां गिदिर गिदिर कलकारखाना आरो बेफोरबायदिनो फेक्ट्रिफोर खुलिनायनि जाउनावबो गोबां अखाफोरा अखाया माने बिस गोनां जानो हमबाय नोंथां
उ
अखा गोलनो हमबाय नोंथां
उ
अखा गोलैयोबा जोंनि आबाद खिथि आरो बेफोर बायदिनो बिफां लाइफाङाव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो नोंथां।
ह
बेफोर बायदि जों जोङो सुबुं माहारिया बेफोर बायदि गाज्रि अखाजों जोङो सिजायोब्ला जोङो गाज्रि बेराम थासारियाव गोग्लैनो हागौ नोंथां
उ अखा हाबा माखासे खहाबो जायो। आर माखासे मुलामफाबो जायो।
आबाद खिथिफ्राबो बांद्राय अखा गोग्लैबाय थायोबा गोबां खहा जायो नोंथां।
उ उ
नाथाय दाथ' जोंनि औ नोंथां नांगौ बायदि जोङो अखाफोरखौ नांगौ बायदि नांगौनि बांद्राय अखा एबा आबाद खिथिफ्राबो गाज्रि जायो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
दाथ' दैलां बोथोराव जोंनो गोबां अखानि गोनांथि नोंथां। दाथ' अखायानो माथो अखानि महरानो गैया नोंथां
आरो एसे फोरमायबावनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हायो नोंथां दाब दाब जायगायाव दा गोबां अखा हानानै गोबां दैबानाफोर आरो बेफोर बायदिनो अखाजों बेफोर बायदिनो बांद्राय अखा हानानै हाजो गिसिखानाय बेफोर बायदिनो लामाफ्रा दैबाना देरनानै अखा हानानै दैबाना देरनानै गोबां लामाफ्राबो बायस'नानै गोबां नस्थ' जानायखौ जों खोनानो मोन्दों आरो गोबां अखाजोंनो न' बांफोरखौबो जों गाज्रि जानायखौ जों खोनानो मोनदों नोंथां।
उ उ नंगौ। नुनाय मोननाय नुनाय जादों नोंथां।
गोबां सुबुंफ्राबो बेफोर बायदिनो गाज्रि अखाफोरजों जोङो नांजानानै गोबां सुबुंफ्राबो जिउ खोमानायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों नोंथां।
उम उम
आरो अखा हानायजोंबो गोबां अखा हानाय सारन्थाइ गावनायजोंबो गोबां सुबुंफ्राबो जिउ गोमालांगा सिनो नोंथां बेफोर बायदिनो औ बांद्राय अखा हायोब्ला जिब जुनारफोराबो थानो जायगा गैयि बायदि जानानै गोबां जेरखाय बेरखाय जानाङो नोंथां।
नांगौखिनि बांद्राय हाबा बिदिनो जायो दा।
औ नोंथां
दा नोंथां
खोनायाखै नोंथांनिखौ मोजाङै
खोनादों औ दा नोंथांमोनथिं अखा हायाखै नामा?
दासान्दिथ' नोंथां अखा हायाखैमोन नै बावैसो सिगां गोबां अखा हानानै गोबां आबाद खिथि गोबां नस्थ' खालामबाय नोंथां अखाया
बिराद खहा खालामलांदों अखा हानायाबो
अ नोंथां दाबो नै नोंथांजों मिथिंगखाया गोबां हायाखैब्लाबो गोबां मोबफ्लाबगासिनो दं नोंथां। खना फारसे गोबां मुफ्लोमगासिनो खोरोमगासिनो नोंथां।
जोंथिंबो बिदिनो नोंथां मालाबा हायो मालाबा हाया। नांगौ समाव हायो नांगौ समाव हाया नाङि समावसो हालाबायो नोंथां।
औ नोंथां अखाया अखाया दा बेफोरबायदिनो गोबां सुबुंफोरनि थाखाय मोजां नाथाय गोबां सुबुंफोरनि थाखाय गाज्रि नोंथां।
हेल' नोंथां खोनायाखै नामा?
खोनादों नोंथांनि खोनादों।
अखा जोंनि नै दाख्लै बावै गोबां अखा हानायनि जाउनाव गोबां दै गिदिर गिदिर देरनानै गोबां दालांफोर गोबां बेफोर बेफोरबायदिनो न' बां जिब जुनार नस्थ' जालांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो सुबुंनि जिउ खहा जानायखौबो जों नुनो मोनो नोंदां अखानि जारै गोबां बेफोरबायदि दै देरनानै जिउ खहा जानायफोरखौ
उम उम बांद्राय हाबाबो खहा जायो दख
औ नोंथां अखाया बेफोरबायदिनो जेब्ला लैथोफोरनिफ्राय गोबां दैखौ सोबखांनानै खफ' खालामनानै जेब्ला गोजौ फारसे बिरखोलांनानै बेफोरबायदि गोबां बांद्राय बिबांनि अखा हायोब्ला बेफोरबायदिनो गोबां अखा आरो अखा हानानै गोबां दैबाना जायो नोंथां।
मसथ' अ नांगौ खिनियाव हाबा मोजांबो जायो।
औ नोंथां जों बिगियानगिरिफोरनि बायदि नायोबाथ' अखाफोरा दा दासान्दि बि अखाया जोंनि बे सा सानजा ओनसोलाव गोबां जों गेलेनायखौ जों मिथिनो मोनदों नोंथां बिगियान फोरगिरिफोर बिजिरनानै नायनाय बायदिबा
नोंथांनि आइ निया दा बांद्रायनो हायाखै नामा नोंथां नेट प्रब्लेम नामा?
एसे प्रब्लेम नोथां खोनाबाय नोंथां दा।
औ नोंथां खोनादों।
ओ जोंखिनि अखा हायाखैनो नोंथां नांगौबाबो।
अ नोंथां नोंथांमोनथिं अखाफोरा अखाया बांद्राय हाया नामा नोंथां?
ओहो नोंथां एसे खम जायो अखा हानाया। नांगौखिनियाव हाया नोंथां नाङै समावसो हाला बायो।
जोंनिथिं गोबां हायो नोंथाङो जोंना जायगायाबो गोजौना आरो बेफोरबायदिनो दसि दसिनो बोथोरफ्राबो सोलायनानै लोगो लोगो अखा हायो नोंथां।
उम नोंथांमोनथिं खोनानो मोन्दों एसे अखा हाबानो दैबाना जालाबायोमोन माथो नोंथां।
औ नोंथां हाजो खाथिना जोंना। जोंथिं बेफोरबायदिनो गोबां एसे अखा हाबानो हाजोनि दैया देरनानै गोबां गिदिर गिदिर दैबानाफोर सोमजियो नोंथां।
जोंथिं दैनि एसे नांगौसो जायो नोंथां अखा हायाखैनो दामानि।
जोंनिथिं नै दा जे गोबां अखा हां हां माने खोरोमनाय मोफ्लामनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
उम नोंथां जोंथिंबो बिदिनो दा सोलिगासिनों नोंथां।
औ नोंथां। खोनादों ना खोनायाखै नोंथां? हेल‌ नोंथां। खोनायाखै नामा नोंथां?
खोनादों
अ नोंथां।
दे होनबा ना नोंथां मिथिनो मोनना गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां जागोन दे नोंथां।
औ